हेलौ
हेलौ ओ नोंथाङा दसे सम रायलायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
दि ओ सावरायनो लानाय जादों एसेनो
औ नोंथागोन सावरायनो जागोन।
औ ओ दा दावबायनाय हो होननानै बुङोब्ला बेखौनो मिथिखायो जे ओ गियान बुथुमनाय मानो मानो होननानै बुङोब्ला दावबायोब्ला मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव जा दावायो दावबायोब्ला बै जायगानि माखासे से ओ आसार खान्थि एबा जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय बै सुबुंफोरनि मा खासे थांनानै थानाय राहा लामा बेफोर गासैखौबो जों मिथिनो मोनो ओ बेफोर बेनिखायनो बेखौ गियान बुथुमनाय होननानै बुंनो हायो नब लुबैनायखौ दा ओ आं दा आंनि दावबायनायनि सोमोन्दै आङो बुंनो थाङोब्ला चिरां जिल्लानि माखासे से फिसा फिसा गामिफोरावहाय ओ दावबाहै दों बे जायगाफोरावहाय गिदिंनानै आङो माखासे सुबुंफोरनि ओ थांनानै थानाय रा हा बा बिसोरो माबोरै मावनानै जायो बा थांनानै थायो गावसोरनि जिउखौ माबोरै दैदेन नो आरो गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय गासै माने समानिया समाजारिया आसार खान्थिफोरखौ आङो मिथिनो मोनबोदों लोगोसे सोलोंथाइ बायदिनि सायावबो गोबां माने मिथिनो मोनबोदों बेफोर जायगानि सुबुंफोरा सुबुंफोरनि गाहाय मावनानै जानाय ओ राहायानो जाबाय आबाद आबादखौ आं मिथिनो मोनबोदों बि सोरो बांसिनै गोरान आबाद मावो जेरै दैज्लां बोथोराव बिसोरो ओ दै बा नानि थाखाय एबा दैया बांसिनै बेफोर जायगाफोराव फैनायनि थाखाय बिसोरो गोबां ओ आबाद मावनानै जानो हाया बिनि थाखायनो बिसोरो मेसें बोथोरावहाय गोबां रोखोमनि माने आबाद मावनानै जायो जेरै गुवार गुवार जायगा लानानै बिसोरो बेसर फोयो सिबिं फोयो फाथो फोयो बायदि रोखोमनि ओ माने आबाद गोरान आबादफोर फोयो जेरै कबि बायदिफोरखौबो बिसोरो आलु बायदिफोरखौबो बिसो सोरो मावो बेनि अनगायैबो बिसोरो ओ बैफोर जायगानि सुबुंफोरा बायदि रोखोमनि ओ गाननाय जोमनाय जानाय लोंनायफोरखौ जायो बिसोर हाग्रा खाथि एबा मिथिंगाजों ओ खाथि सोमोन्दो थानायनि थाखाय ओ बाय दि रोखोमनि ओ जानाय लोंनायफोरखौ मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनानै जायो जेरै ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय दिंखिया मान्दे एलान्सि ओमफ्राय खेराइ दाफि नि सिब्रु ओमफाय बेसर बायदि रोखोमनि लाइ लाफा माने मैद्रु रोखोमनि ओंख्रि लाफा सायख' बायदिफोरखौ बिसोरो बुथुमनानै जायो आरो मुलि हारिनि माखासे मा होनो ओंख्रिफोरखौबो बिसोरो जा यो बुथुमनानैनो बेफोरबायदि खायसे माबाफोरखौ आसार खान्थिफोरखौ आङो मिथिनो मोनबो दों दावबायनायनि गेजेरजों। लोगोसे हेलौ नोंथां।
औ नोंथा खोनादों खोनादों।
ओ बेबो बेफोरनि अनगायैबो ओ खायसे मुलि हारिनि जेरै गायै ओंख्रिफोर ओ मोनामुनि ओमफ्राय नोरसिं ओ ओमफ्राय बिदिनो ओ अन्थाइ बाजाब बायदि रोखोमनि जाग्रा मुवाफोरखौबो बिसोरो जायो बिनि अनगायैबो गा गाननाय जोमनायनि बेलायाव बिसोरो गावनि आखाइजोंनो दानाय लुनायफोरखौ ओ दायो लुयो गानो नो बर' आरो बर' आइजोफोरखौ दानाय लुनायावहाय गोबाङा हाबा फाननानै मिनथिखायोआनो बेफोरखौ बिसोर ओ बेफोर गामिनि जायगानि सुबुं बुंफोरा माने दासिमबो फोथांनानै लाखिबोदों बिसोरो गावसोरनो बर' आइजोफोरा आखाइजों दानानै दिहुनो आरो न'खराव गोनां जानाय गासै ओ गोनांथिफोर खौबो बिसोरो सुफुङो लोगोसे बेफार फालांगि एबा रांखान्थिनि बिथिङावबो बिसोरो बेफोरखौ ओ बाहायो बिसोरो ओ मा होनो हौवाफोरनि गाननाय जोमनाय आरो हिनजावफोरनि गाननाय जोमनाय दङ नालाय गाननाय जोमनायनि बेलायावहाय बिसोरो मोननैबो रोखो खोमनि गाननाय जोमनायखौनो दानानै नुनानै लायो आरो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदि रोखोमनि जेरै गाबफोर ओ गाब गानाय खुन्दुङाव गाब गानाय बेफोरखौबो बिसोर दासिमबो ओ‌ बाहायबोगासिनो दं जेरै गोबांथार नङाब्लाबो साफा साफा सानै बा खायसे‌ खाय ओ खायसे जायगाफोराव बेफोरखौ आङो बाहायनायखौ नुनो मोनबोदों दावबायनायनि गेजेरजों जेरै उम बायदि गोजा गाबखौ मोननो गोब्राब होननानै बुङो आरो गोमो गाबखौ ओ हालदैनि गेजेरजों दिहुननानै हालदैखौ जेरा देग्लिनानै दैयाव गलियो आरो बेवहाय खुन्दुंखौ सोमनानै रुनानै लायो अब्ला गोमो गाब मोनो बेफोर बेफोरबायदिनो बेफोर माखासे आदब खान्थिफोरखौ आ दावबायनायनि गेजेरजों मिथिनो मोनबोदों बा नुबोदों लोगोसे आरो बैफोर जायगानि सोलोंथाइनि बागैबो आङो मिथिनो मोनबोदों जेरै सोलोंथाइखौ बै फोर जायगानि मानसिफोरा गोबां गोसो होयो मानो होनोबा ओ बैफोर जायगाफोराव थानाय सुबुंफोरा एसे ओ गोथौ एबा गफा जायगायाव थायो जायनि थाखाय बिसोरो ओ बे सोलोंथाइखौ बां सिनै गोसो होयो मानो होननानै बुङोब्ला मानो होनब्ला गफा जायगायाव थानायनि थाखाय बिसोरो गोबां सुबिदाफोरखौ मोननो हाया जायनि जाहोनाव बिसोरो सोलोंथाइ ला नानै माने साननाय हनायखौ गोजौ थाखोआव लाखिनो एबा समाजखौ जौगाखांहोनायाव ओ हारिखौ जौगाखांहोनायनि थाखायबो बिसोरो सोलोंथाइखौ गोसो होदों बि-बिदिको बेबायदिनो खायसे खायसे सुबुंफोरा ओ सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो गावनि मुंफोरखौबो गो जौ थाखोआव दैखांनो हादों लोगोसे सोरखारनि गोजौ थाखोनि साख्रिफोरखौबो बि सोरो आवग्रिनानै लानो हानायखौबो मोननो हायो। बेनि अनगायैबो ओ गंफ्रोम गामियावनो गामि फिसा फिसा गामियावनो ओ फरायसालि गायसननाय बा उन्दै गथ'फोरखौ ओ फोरोंनायनि मोनसे फसंथान गायसननायखौबो आङो दावबायनायनि गेजेर जों मिथिनो मोनबोदों बेबायदिनो खायसे ओ बिथिंफोरखौ आङो समाज सिबिनाय जेरै माखासे ओ आसार खान्थि जेरै ओ मा मा खालाम समाजाव थायो मोनसे समाजाव थानोब्ला मा मा खालामनो मोनो मा मा सिमा थायो बेफोरखौबो आं मिथिनो मोनबोदों दावबायनायनि गेजेरजोंनो। ओ बिनि अनगायैबो जेरै ओ मोनसे सिमा खानानै होखानाय ओ खान्थि जेरै जोंबो ओ बे गामियावहाय माबा मोनसे जेनेबा समाजनि बेरे खा हाबा मावाब्ला जेरै सिखाव खावनाय माबा मोनसे आयेन बेरेखा हाबा मावनाय बेफोरबायदि हाबाखौ मावोब्ला समाजाव बिजिरनाय खान्थि बेफोरखौ आं दावबायनायनि गेजेरजों मिथिनो मोनदों दा नोंथाङा दावबायनायनि सोमोन्दै आरो माबाफोर ओ फोरमायनो हाबावगोन नामा आं
नोंथां दावबायनायनि सोमोन्दै होनब्लाथ' बेयो जेनेबा नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनि एरियायावबो आंबो माखासे जायगाफोराव गिदिंनानै नोंथां बुंनाय बायदिनो एखे थासारिखौनो नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो जेनेबा दावब्लाय दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जोंनि बि टि सि एरियानि अनगायैबो ओ आसामनि आसामनि बाहेर बेफोर बेफोराव
बेफोरावबो सियाम
बेरायदों आरो आङो जेरै मेघालय बेफोर बेफोर स्टेटाव बेरायनानै आं बेखौनो एक्सपेरियेन्स मोनदों जे बेफोर मेघालय बायदि हादोरसाफोराव
जोबोर साफायै लाखियो गावसोरनि रायजोखौ बिसोरो आरो बिनि अनगायैबो बिसोरनि हारिमु होननानै बुङोब्ला बिसोरो बिसोरो ओ बिमा माहारि एबा बिमा गाहाय हारि मानो होनोबा बिसोरो जेनेबा उम जेब्ला जुलि जायो अब्ला बिसोरो जोंनि बर' हारिनि बायदि जेनेबा हिनजाव गोदानखौ हौवा गोदाननि न'आव लांनाय जाया। उलथायै जेनेबा हौवा गोदानखौ हिनजाव गो दाननि न'खरावसो लांनायखौ जों बेफो- बेफोर स्टेटाव नुनो मोननाय जायो।
नंगौ नोंथां।
मेघालय होनना बुोङोब्लाथ' ओ बियो सा सानजा भारतनि मोनसे दावबायग्रा बयजोंबो मिथिजाग्रा मोनसे हादोरसा। गोबां दाब दाब जायगानि सुबुंफोरा बे जायगायाव बेरायफैनायखौ जों नुनो मोनो जेरै बुंनो थाङोब्ला बेफोरनि फे'मास जायगाफोरा जादों- एसियानि बयनिख्रुबो साफासिन एबा क्लिनेस भिलेज बेबो मेघालयआवनो दङ बे जायगानि मुङानो जाबाय मावलिनाव बेयावबो आंङो बेरायदोंमोन। बे जायगायाव थांनानै आंङो ओरैबायदि एक्सपिरियेन्स मोनदों जे बेयाव
माने गामिनि सुबुंफोरानो फुं एबा मरनिं टाइमावनो सिखारनानै गिबियावनो गावबा गाव लांगोनाखौ साखोन- सिखोन खालामो बेजोंनो लोगोसे रायजोनि थांलाय -फैलाय लांगोनाखौबो बयबो लोगो नांनानै साखोन- सिखोन साफा खालामो।
नंगौ
आरो लामा- लामा डासबिनफोरखौबो बानायना दोननायखौ नुनाय जायो। आरो बेनि अनगायैबो जोंङो बेफोरबायदि जायगायाव प्लास्टिकनि बाहायनायखौ गोबाब खम नुनाय जायो।
नोंगौ।
आरो मावलि नंनि अनगायैबो जोंङो मेघालआव गोबां बेरायग्रा जायगाफोरखौ एबा दावबायग्रा जायगाफोरखौ मोननो हायो जेरै सेभेन सिस्टार वाटार फ'ल आरो इलिफेन फ'ल बेफोरखौ मोननो हायो। बेनि अनगायैबो दाउकि ओ जेराव दैया जोबोर साफा बेनि थाखायनो बिबो जबोत फेमास बिनि अनगायैबो जोंङा नुनो मोनो गोबां जायगाफोर दङ बेफोरबायदिनो जेरै- दावबायनाय होनना बुङो बाथ' जेरै- नर्थ इस्टाव जेनेबा सा सानजा भारतनि गेजेराव मेघालयानो बांसिन बुंजायो आरो बि-बिब्दिनो जों बुंनो थाङोब्ला मिजरामफोराबो जोबोर मोजाङैनो मानोना बेफोराव मिजराम बायदि हादरसायाव ओ
दिसिप्लिन जेरै गारिफोरा ट्रेफिक जाब्लाबो मानसिफोरा बहुद धोरजयै जेनेबा रावबो अभारटेक खालामालासिनो गारिफोरखौ सालायनायखौ नुनो मोननाय जायो।
नंगौ
बेनि अनगायैबो जोंङो अरुनाचलाव नायोबा अरुनाचलावबो जों दावबायनो हायो जेरै- अरुणचल होनोब्लाथ जों अरुणाचलाव गिबि सान ओंखारनायखौ नुनो मोन नाय जायो।
नंगौ
भारत हादरनि गेजेराव अरुणचलावनो गिबिसिन सान ओंखारो होननानै जों मिथिनो मोनो आरो बिनि अनगायैबो अरुनाचल बरडाराव जोंहा टावां होननाय मोनसे जायगा दङ जेराव चाइना बर जाहैयो बेफोरबायदि जायगाफोराव बेरायनो हायोब्ला मोजां।
नंगौ।
जोंहा टाइमाबो जाबाय नामाथाय नोंथां?
उम जागोन दे।
दोनथ'नोसै ना नोंथां अब्ला? उम।